अह।
औ अब्ला अब्ला गिबियावनो नों थांनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय।
जासिनाय थाबाय औ खोनादों नोंथां।
ओ अब्ला नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ आं मोनसे टपिक ला लानानै फैदों बिनि बागै जे जोंनि बरनि गाननाय जोमनाय बिनि बागै नोंथाङा सावरायनो दसे सम जागोन नामा?
औ नोंथां हागोन। हेलौ
खोनादोंना नोंथां? अह अब्ला आं गिबियाव औ खोनादों नोंथां खोनादों। औ खोनादों नोंथां।
उम
अब्ला आं गिबि गिबियावनो बेखेवजेन नोंथां जोंनि बरनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनानै जायो ओ जोंनि गामि ओनसोलफोरनि सुबुंङा आइ जेब्ला ओंखाम ओंख्रि संखांनायनि उनाव फ्रि जायो अब्ला ओरैनो थानो बानानै बेबायदिनो नखर नखर इसानसालि गायनानै गावनो गाननायनि जोमनायनि बेब ओ दानाय लुनायफोरखौ बेबायदिखौ बानायनायखौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव गोबां आइजोफ्रा गावनि बिसाय गथफोरखौ बेबायदिनो जाहोखां लोंहोखां जेब्लानाखि फ्रि टाइम जायो अब्ला ओ इसानसालियाव हाबनानै दखनाफोर सादेरफोर बेफोरबायदि दानायखौ जों नुनो मोनो।
ओं जों मिथि जोंनि बर ओ समाजाव गोबां दखनाया दखना दखना होनब्ला बयबो गाननोबो मोजां नुयो। ओ नायनोबो मोजां नुयो आरो गाननोबो मोजां मोनो दखना होनब्ला नङा होनबा नोंथां? ओ बेबायदिनो जोंनि बरनि गाननाय जोमनाय जेरै दखना सादेर फालि बेबायदिनो आरनाइ गामसा बेफोरो गोबां मुंदांखा आरो दा बेबायदिनो
औ
जोंनि बरनि गाननायफोरा जेरै गोबां दखनाफोरखौ जोङो मोननो हायो बेबायदिनो गोबां खुदुंनि नाफोरखौ जों मोननो हायो जेरै ओ पलिस्टार ओ सानाय मास्राइस आरो माथानि खुन्दुं बेफोरबायदि खुन्दुंखौ जों मोननो हायो आरो। दा बेफोर खुन्दुंफोरजोंनो जों गोबां जोंनि गाननाय जोमनाय जेरै दखना बेबायदिनो हिनजावफोरनि थाखाय दखना आरो सादेरफोरखौ दानाय जायो आरो बेबायदिनो हौवाफोरनि थाखाय गामसाफोरखौ दानाय जायो आरो दा आच्चा नोंथां आं नोंथां नियाव सोंहरनो सानदों जे जोंनि बरनि ओ दासिमहालागै गाननाय जोमनाय दानाय लुनाया दा नोंथांमोननिथिंजाय दासिमहालागै इसान सलियाव दानायफोरा दासिमहालागै दङ नामा नोंथां?
नोंथां ओ दा जोंनि गामि ओनसोलावहाय बिदि हिसान दानाय लोंनाया दानाय लुनाया गोबाङानो गोमालांनो हमबाय आरो ना बिदिनो न नखरसे नखरननै बा बिदि ल' जोङो आथिखालाव नुनो मोनो नाथाय गोबाङानो दाला नालाय बेनिखायनो गोमालांबाय आरो हिसानफोराबो ओ हिसानफोर दानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनबांला बिदिनो आथिखालावथ' गोबां मिसिंनि जुग नङा होमबा बिदिनो मिसिंनिफ्राय जि दानानै द खना गामसाा बेफोरखौनो जोङो बायनानै गाननायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनो आरोना बे बिदिनो दानोबो आथिखालनि सुबुंफोरा बिदि गोबां गावबा गाव खामानियावनो एसे बेस्थ' थायो नालाय फोरखौ दानायखौबो जोङो नुनो मोनला आइजोफोराबो गोबां खामानि मावग्रा जाबाय नङा होमबा गोदोनि बायदि बिसोरो गोदोनि सुबुंफोराथ' बिदिनो न'आवनो थायोमोन नालाय ना दानि आइजोफोरा बिदिनो न'आवनो थाला आरो बेनि थाखायनो इसान दानाय फोराबो गोमालांनो हमबाय बिदिनो बिनो बाजारफोरनिफ्रायनो बायनानै गाननायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो आरोना आथिखालावहाय गोदोहायसो बिदिनो गोबां बर' आइजोफोरा बा आबै आबौमोना बिदिनो दा दालांनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबोदोंमोन आरो न नमथाय दा गैला आरो बेफोरो औ औ दा नोंथाङा हिसान दानायखौ माबोरैहाय दायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां अब्ला इसान इसानसालि होनबाथाय जोंनि ओ बर'फ्रा दासिमहालागै बेखौ गारनो हायाख -खै खायफा खायफा गामि ओनसोलफोराव दास सिमहालागै गावनो दानानै गाननाय दख'नाफोर गावनो दानानै होनाय गामसाफोरखौ हौवाफोरनो गामसा दानानै होनायखौ जों दासिमहालागै नुनो मोनो आरो इसानसालि जिखौ माबायदि दायो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो गिबियावनो जोंहा जि दानो थाखाय गोबां जगार फोर नांगौ जायो जेरै सालखुन्था गंब्रै नांगौ जायो बिनि उनाव औवाजों औानि औवा बुरखानिफ्राय दाननाय बे सालखुन्थाखौ जों गिबियावनो गायना लानाय जायो बिनि उनाव दिनै ओ गाख्लायनो थाखाय गरखा गन गंनै दाननाय जायो आरो बेयाव बे जिखौ दानो थाखाय औवा दंफांजों बानायनाय ओ थारहाल आरो लोगोसे खुन्दुं फाननो थाखाय गान्दैफोरखौ नांगौ जायो आरो थिग बेबायदिनो आरो मुस्रा सानो जेनथेर आरो सोरखिफोरखौ नांगौ जायो आरो जि दानो थाखाय रासो आरो माखुफोर बेबायदिनो बबिन मुस्राफोरखौ नांगौ जायो आरो। गिबियावनो जोङो मोनसे इसानसालि मोनसे गांसे दखना बा दख'ना दानो थाखाय गिबियावनो खुन्दुंखौ थुनना लानाय जायो बिनि उनाव खुन्दुं सोंनानै बेबायदिनो रासोआव खायसननानै आगर लायोबा आगरखौबो बेबायदिनो सोमफानाय जायो आरोना मा आगर लायो बेखौ नोंनि गोसो जे नों आखाइजोंबो एरनो हायो बा बेखौ थार थार गुना होननाय मोनसे गुना दङ बेयाव सोनानैबो एरनो ओ बासिनानै बेखौ आगर आगर महरै दानोबो हायो आरो। बेबायदिनो गिबियावनो जिखौ खुन्दुंखौ थुनखांनायनि उनाव सोंनाय जायो। आरो बिनिफ्राय रासोआव खायसनाय जायो। हायसनखांनायनि उनाव बेबायदिनो गान्दैयाव फाननानै बेखौ मोनसे इसानसालियाव नो खननानै इसानसालियाव लांनानै बेखौ दाहैनाय जायो आरो। थिग बेबायदिनो बेलेग खुन्दुंफोर जेरै जेरै पलिस्टारफोर बा मास्राइसफोर बा सानै खुन्दुंफोरखौबा जेबो माय बिदि होआलासेनो बेखौ दानो हायो नाथाय ओ माथा खुन्दुं माथा दख'ना गानोबा बेखौ गिबियावनो उरखा होननाय मोनसे खुन्दुं माथा खुु खुन्दुंखौ लायनो गोनां जायो बे खुन्दुंखौ गिबियावनो मा होनो ओ दैयाव इंखुर बा माइरं होनानै बेखौ संनाय जायो आरो जेब्लाना खि बे माइरं बा इंखुरा रुइनानै दोखो दोखो गुन्दै जायो अब्ला ओ बियाव खुन्दुंखौ होनानै रुनाय जायो आरो रुखांनायनि उनाव ओ जेब्ला गुसु जायो अब्ला बेखौ मोनसे मोनसे मुथासे मुथासेबो होननानै बेखौ ओ ओंखाम बा इंखुरा बेयाव सिथाबना था सिथाबना थायै बायदि बेखौ दास्रिनानै सान्दुंङाव फोरानो आरो। थिग बेबायदिनो सान्दुङआव जेब्ला फोरानो अब्ला बियो ख्रां ख्रां राननायनि उनाव बेखौ बबिनाव सानानै बेबायदिनो सोंनाय जायो आरो। औ अब्ला नों ओ दा दख'नाखौ माबायदि जिखौ माबायदि दायो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायबाय आरोबाव गामसाफोर खौबो बेबायदिनो दख'नाखौ जेरै दायो बेबायदिनो गामसाफोरखौबो बेबायदिनो दानाय जायो आरो आरो लोगोसे आर'नाइफोरखौबो बेबायदिनो खायफाया आर'नाइखौबो बेबायदिनो सोंनानै ओ थार थार गुनाफोरखौ रासोआव खायफाजोबनानै लायो। जाहाथे आगरा थाब थाब एरनो हानाय बायदि बेनि जाहोन नाव ओ थारगुनाखौ ओ रासोआव सोनानै लाखायो आरो। खायफाया आरोबाव आ खायजोंबो एरनाय जायो आरो खायफाया बेबायदिनो थारगुनााजोंबो एरनाय जायो आरो। आतसा नोंथां नोंथांमोननिथिंजाय बर'नि ओ अम दायो मुंदांखा दख'नाफोर जेरै इन्दि दख'ना मुगा पाटनि दख'नाफोर बेफोरबायदि दख'नाफ्रा ओ दख'ना फालिफ्रा बिसिबां बिसिबां ओ राङाव मोननाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
ओ दाथ' आङो इन्दिनि दख'नाफोरखौ बायफेरनाय जायाखै बिदिनो माथानि दख'ना बेफोरोहाय ओ बिदिनो से रोजा बा नै रोजा बेफोरो गावबा गाव माबानि सायाव आरो। बिदियावहाय फाननाय जायो आरो नाथाय इन्दिनिखौ आङो इन्दिनि दखनाखौ बायफेरनो मोनाखै आरो बिदिनो फास्राफोरखौहाय बायनो मोन्दों जेरै फा स्राफोरा हाय ओ बाजौ बा सेेरोजा बेफोरदिहाय गावबा गाव माबा बायदि बिदिनो फाननायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो ना औ औ औ नंगौ
औ
औ बिदिनो जोंहा दा गोबां बिदिनो बर' आइजोफोरा दख'ना गाननानै मोजां मोनो जोंनि ओ बर'नि ओ गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा दख'नायानो नङा होमबा? फोदिनो दख'ना औ दख'ना आर'नाइ आरो हौवाफोरनि गामसा बि दिनो गिनदि बिफोरखौनो जोङो बर'नि गाननाय होननानै जोंहा सिनाय जानाय जायो आरो ना गुबुन हारिनि सुबुंफोर जोंहाय औ। औ
आदसा नोंथां। जोंनि जोंनि बर' ओ आइजोफ्राथ' बांसिननो गोमो खालार दख'ना बा ओ सा
फालि सादेर ओ गोजा गस्ला गोजाफोरखौ बांसिन मोजां मोनो नङा होमबा नों थां ओ बेफोरखौ गाननानै जेरै जोंनि बर' आइजोफ्रा गुबुन जायगाफोराव बा बबेबा सहरफोराव थाबाय हैयोबा गोबां फ्रानो नायगोमोनानै ओ माने नायगोमोयो आरो गोबां ओ आइजोफोरखोनो बिफोरबायदि रं बिरं गानोबा गोबां समायना नुयो। ओ बेबायदिनो जोंनि बर' फोरबोफोर जेरै बैसागु फोरबो फोरावबो बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफ्रा गोमो दख'ना ओ सा फालि सादोर फालि जोमग्रा गोजा ब्लाउस गोजा गाननानै बेबायदिनो मोजां मोजां गाननायखौ जों नुनो मोनो। मोस सानायफोरखौ नुनो मोनो। बायदिनो बे गोमो दख'नाल' नङा बेबायदिनो गोबां रं बिरं दख'नाफोरखौ जोंनि ओ बर' आइजो फोरा बेबायदिनो गोजान गोजान जायगायाव माबा मोनसे ओ फ्रग्रामफोर जाबा बा गामि ओनसोलफ्राव माबा मोन से प्रग्रामफोर जाबा गोबां गाननानै ओ मोसानाय मुसुरनाय बेबायदिनो रं बिरं गाननानै मोसानायखौ नुनो मोनो। आदसा नोंथां नों थांमोननि ओ ओ ओनसोलथिं जाय ओ मिचिनजों दानाय दख'नाखौ बांसिन बायो ना ओ आखाइजों दानाय दख'नाफोरखौ बांसिन बायो? नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा दसे?
औ औ नोंथां' नाजागोन दाथ' जोंनि ओ ओनसोलाव बा खाथि खालानि ओनसोलाव बे दख'नाफोरखौ बारा गोबां दानाय नुला नालाय बिदिनो मिस सिंजों दानायखौनो जोङो बांसिन बायनानै गाननायखौ नुनो मोनदों आरो ना। ओ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाहो लांबाय सिं सिं सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा?
औ दोनथ'जासिगोन बिदिबा अबा नोंथां ओ नोंथांसिम हामग्लाय नाय बावहरबाय गोजोन्थों दे। बेनो